औ औ नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां सिम
उम उम खुलुमबाय नोंथाङ खुलुमबाय।
औ नोंथांजों नोंथांनो कल खालामनायनि ओ जाहोना दान्दिसे सम सावरायनानै फन खालामनाय जादों नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां दिनै।
औ ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनोसै मा होनो ओ जोंनि दोरोङारि जानाय जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदिब्ला आं। आं। जानाय होनोबावथ' गोबां दङ जोंहा नङा होनबा। जोंहा जानाय होनबा गोबां दं ओ अनला ओंर्खि दं। सबाइ ओंख्रि सबाय ओं ख्रि दङ' बेफोरबायदिनो ओ माखासे ओंख्रि दङ' होनबा न' जोङो बेनि अनलाजों अनदलाजों दाउओंख्रि बेनि सायाव एसे सावरायनोसै जोंनाथ' अनला ओंख्रि होनबाथ' जों ओ अनला ओंख्रिखौ जानो ओ गासैबो मोजां मोनखायो नङा होनबा
जां मोनो औ
बे अनला आरो ओ दाउ बे अनला आरो दाउखौ जोङो मा बोरै बानाय जायोबा उम औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां देनाय औ खोनादों बुं
औ औ जोङो अनला औ अन ला ओंख्रिखौ जों माबोरैहाय बानायनाय जायो? बे मानिफ्राय बानायो जोङो बेखौ नोंथाङा एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
हेलौ,
औ दे बुं
औ दे बिदिबा आं बुंनि ओ ओरैनो थ' आं इसां इरै बुरजा मि थिया मिथिनायालाय थेवबो जिखिनि मिथियो बि खौनो आङो नोंथांनो फोरमायना होनोसै ओ अब्ला बिदिब्ला गिबियावनो जोङो अ अनलाजों दाउ संनोबोला ओ गिबियावनो दाउखो जोङो बुथारनानै गोदानानै ओ ला ग्रोयो बिनिफ्राय ओ अनलाखो जोङो ओ माइरंजों सङो नालाय ओ माइरंखौ ओ गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो बेखौ दैयाव दसे सम सोमनानै दोनजायो। बिनिफ्राय जेब्ला माइरङा गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो दिंखि उवाल न' एबा थबसि बेफोराव दे जान देनानै गुन्दै खालामना लानो हायो आ देना बिनिफ्राय बिनिफ्राय जेब्ला संनो संनाय समाव बै बुथारनाय दाउखौ गोदानाय दाउखौ जोङो गिबियावनो बानलु पियास थावाव होनानै फ्राय एवफ्रामनानै एवफ्रामनानै लाग्रो नायो औ बेनिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे सारायाव गुबुन मोनसे सारायाव बानलु पियास थाव होनानैनो अनला आंख्रि संनो जागायनो हायो आरोना। पियास बानलु एवफ्रामनायाव दै होनानै दैखौ गुदुं खालामो बेनिफ्राय जेब्ला दैया दुं जायो अब्ला जोङो बै देनाय माइरंखौ माइरंखौ मोजाङै मिहि मिहि आखाइजों होनाय सारनानै लासै लासैनो जेब्ला दैया गोदौवो बेनि फ्राय बेनिफ्राय दसे सम उनाव जोङो ओइ दाउ एवफ्रामनायखौ बेै ओ अनला अनला संनाय अनला संनायाव होनो हायो आरो बेनि उनाव जोङो गोदौनायाव औ अनला गोदौनायाव बिनिफ्राय बेजों लोगोसेनो दसे थानानै जोङो खारै अनलाखौथ' खारैदोसो सङो नालाय खारै होजायो औ बेनिफ्राय ओ बिदिनो गोदौनो हाय- गोदौनो होनाय होनाय जायो अनला ओंख्रिखौ बेनिफ्राय वो बि बि ओ बेनिफ्राय आरो जोङों संख्रै संख्रै हालदै बेफोरखौ होजायो बिदिनो जोङो खोबनानै बिख खौ गोदौबाय थानो होनांगौ अनला ओंख्रैखौ ओ बिब उनाव ओमफाय जेब्ला बाय गोदौनानै बेदराबो मोननाय बायदि जायोब्ला अब्ला जों बेखौ खारै खारै एबा सं ख्रिफोरा नांगोना नाङाखै बेखौ साखिनानै ओ होजायो सा जुदि नाङाखैबा होना होनो हायो जुदि आरो होनायाव होनायाव खनसे होनायावनो नांखायोब्लाथ' जाख खाबाय बियो बेनिफ फ्राय दसे उनाव जोङो बैखौ ओ दसे दोनबावनानै उनाव खांनो मोनबा खांनो हानाय जा जाहैयो आरो बिदिनो। बिनिफाय उं बेनिफ्राय अनला ओंख्रियाथ' जोबोद गोथाव। जोंथ' मिथिखायो नालाय नोंथाङाबो थ' मिथिखायो
औ
बिनिफ्राय जोङो बिदिनो संनो हायो आरो अनला ओंख्रैखौ।
अनला ओंख्रिखौ जों बेफोरबायदिनो ओ संनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोङो अनला ओंख्रिफोरखौ जोङो गुबुन बेलेग ओ बेदरफोरजों बेलेग ओंख्रिफोरजों जों मिक्स बा लगायनानै जों जानो हायो ना हाया नोंथां?
औ हायो नोंथां हायो जोङो अनला ओंख ख्रिखौ ओ मुला खुथिजों जानो हायो ओइ मुला मुलाया मुला बेदर खो जेब्ला ओ सं हानानै सानदुङाव फोराननानै जि खुथि बानायो। बे बेजों जा बेजों संनो हायो। बिखौबो बिराद। गोथाव जायो। जोंबो ओ बिजों लोगोसेनो ना फोरजोंबो। जाजायो आरो। ओइ मेगं गोथां। ओय। मेगं गोथांदोंबो जाजायो। अनला अनला फा ख्रि होनना बुङो बेखौ मैगं गोथांजों।
औ अनला अनला फा ख्रि औ औ। मेगन मैगं गोथां ओरैनो मैगं गोथां मा मा मैगं गोथांफोरखौ जोङो लगायना जाजायो औ औ लाइ लाफा।
औ।
अ बिदि बिदिहाय जोङो।
हाग्रानि आरो। हाग्रानि हाग्रानि मैगंफोर होजायो इयो। हाग्रानि मैगं जों जि मोनो खानानै हाग्रायाव लगायनानै बेखौबो होजायो जाजानाय बिनिफ्राय आरो ओं औ लगाय लथाय। उम। अनला
औ ओ जोबोर मोजां औ खोनानानै नोंथांनि अनला ओंख्रि संनायखौ संनायनि सोमोन्दै बाथ्रा खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो। ओ नोंथाङा दानि होनदोंमोन जों अनला अनला ओंख्रि। जों बै मुला खुथि बानायनानै ओ जोंबो जाजायो होनना बुंदों बै मुला माबोरैहाय बानायो। जायो।
अ हागोन नोंथां हागोन। बेखौबो जोङो मुला खुथिखौ ओ जि मुला जोङो मुला बेदरा बे खौ फुनानै ला बोनानै ओ साफा सुनानै बिगुर खो लेमनानै ओ फिसा फिसा मिजि मिजि हानानै बिखौ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो औ बेनि फ्राय सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला बियो जेब्ला बियो गोरान जायोना अब्ला बे खौ जोङो दोनथ' दोनथुमनानै एसे एस से जाबाय थानो हायो। बे खौ जेब्ला ओ जि बुस्थ जोजों सं लो संगोन बेखौ जेब्ला संगोन बै मुला खुथिखौ अब्ला संनायनि सिगां बेखौ दै -दैयाव सोमनानै बेखौ जोङो गुरै खालामना लांनाय जायो। गुरै खालामनानै बिनिफ्रायनो ओ गुरै जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौनो सु साफा सुनानै संनाय जायो आरो
औ औ अनलायाव होनानै संनाय जायो आरोना
संनो हायो आरो बेलेग गुबुन गुबुन आलुफोरजोंबो भाजाफोरबो संनो हायो बेखौ। आलुफोरजों लगायनानै मुला खुथिखौ औ आरो लोगोसेनो नोङो बेदरदोंबो संनो हायो बेखौ।
अ
हायो बेरजोंबो संनो हायो अमाजों संनो हायो दाउ जों संनो हायो बिदिनो गोबां अं
औ जोबोर मोजां औ औ ओ जोङो अनला ओंख्रि होनबाथ' जोङो बयबो जाखायो नङा नङा होनबा जोबोद गोथाव बेयो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जोंनि मोनसे बियो ओं जों बेखौ गोबां ओ खामानिफोराव बाहायो अनला ओंख्रिखो। जेरै बर'नि हाबा। हाबा बा ओ जोङो बाहायनाय जायो आरो बेखौ हिनजाव औ जेब्ला हाबा जायो बा हिनजाव ओ फिसाजोबा जायो अब्ला जोङो ए जेब्लानोखि हौवानि न'आव थांगोन बेयो हौवानि न'आव थांनायनि ओ अनला ओंख्रि देनानै ओ गासै रायजोफोरनो बे ओंख्रिखौ जाहोनाय जायो नङा होमबा ओ अनला -अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' नोंथाङा दानि जेरै बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ संनाय जायो आङो अनला ओंख्रिखौ गोजाबो जानो हायो जेनेबा जेबो बेदर होआलासिनो जोङो ओरैनो अनला ओंख्रि गोजा संनानै जानो हायो बेहाय जोङो मैदुफुल दा मैदुना बङो जायो जायफोर मैदुफुल बिलाइ गोरलै बे बिलाइ गोरलैखौ होनानै जोंङो जाहोयो बिराद मोजां जायो ओं ओं बेनिफ्राय जोंङो बेनिफ्राय मोनसे मोनसे जोंहा ओ मोनसे ओ‌ जाग्रा दंबायो मोनसे मा होनो बिबार ओ‌ मा होनो बासिगि बिबार होनना बुं नंङा होनबा
औ बासिगि बिबार औ-औ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो गोसो खांदों बासिगि‌ बिबारजों आरो फिसा-फिसा ना मावा बेफोरखौ होबाबो गोथाव जायो ना गोरान बिथिं संनो हायो ना बोथिया सें बिथ बेफोरजोंबो जाजायो लगायनानै
थिना
औ मिथिगौ नोंथां
बासिग बिबारा ओरैनो औ माबायदि औ बासिगा बिबारनि सोमै नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बासिगि बिबाराथ नै जों दा गोजां बोथोर हाबांनायाव बाय र माबा होनो गोजां बोथोर हाबनाय हाब हांनायनिफ्रायनो बा बा ओ बागान बियो बे माबाया बारो बिबारा बारो बियो हराव बारो आरो औ हराव बारो बेनिफ्राय हराव बारना खननानै फोरोननानै फोराननानैबो अनलाजों गोरान जानो हायो आरो लोगोसेनो जोंङो डाइरेक्ट जे जेनेबा दिनै फुंङाव सिरि ओ खननानै दा सानजुुफोराव नंङा मोननायाव फोरानालासि नि ओरैनो इदिबो जा जायो आरो नाफोरजोंबो जाजायो। गोथाव जायो बेबो। एसे-एसे खाले-खाले जायो आरो। आरो थेवबो गोथाव मोनो आरो।
अ अनला ओंख्रिजोंबो जों जानो बिराद मोजां जायो होनबा ना?
औ-औ जायो।
औ दा नोंथांजों अनला बा अनला ओंख्रि आरो अनलाजों दाउनि सोमोन्दै। सावराय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां जोंङो सावरायनायखौ बे बेनियावनो दोन्थनोसै बिदिब्ला नोंथां।
औ दे जागोन दे दोनथ जागोन दे औ। दे बिदिबा दे।